औ
मेल
औ नोंथां
दा आंनि रावखौ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि दा
औ आं फ्रि दंथ'यो नोंथां
त' नोंथाङा मोनथिखाबाय आङो मानो कल हरदों माने एसे दावबायनायनि सायाव एसे रायज्रायनो थाखाय आङो नोंथांखौ फन हरनाय जादों
औ दे रायज्लायजागोन दे नोंथां
माने दावबायनाया माने जोंनि जिबननि मोनसे पार्ट आरो माने जोङो जोंखौ माइन्डखौ फ्रेस खालामनायनि थाखाय एसे दावबायनांगौ आरो आंनि साननाय बा त नोंथाङा मा सानो बेनि बारायाव
औ आं आंनि साननाय बादिब्लाबो माने दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै आंबो सानो मानोना जों सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां खायसे खामानिफोर। जों बा जेंनाफोरजों जुजिनांबाय थायोना बैफोरो साननाय हनायफोरखौ गेजेराव दोनथ'नो गोनांबो जायो मानोना माब्लाबा जोङो गोबां गोथौ सान्थौफोराव हाबद्रायलाङोब्ला दिडप्रेसनबो जालांनो हायोना बेनि थाखाय थाखाय जों गेजेर गेजेर गावनि जिथु माथा मेलेमनि साननाय हनाय बेफोरखौबो एसे दोनथ'नो गोनां जायो आरोना जेरै मेसिनफोराबो गोबाव सम खामानि मावोब्लाथाय गुदुं जायोना। अब्लाना बिसोरनोबो गेजेर गेजेर एसे जिरायनाय नांगौ बिदिनो जोंनि खर' मेलेमनि थाखायबो एसे जिरायनाय होनांगौ होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
आंबो बेबायदिनो सानो नोंथां होननाय बायदिनो। कि जोङो जोंखौ एसे रेस्ट होनांगौ माने जोंबो मेसिन नङा ना जोंबो बा सामफ्रामबो खामानि मावनो ब हाया आरो जोंबो जोंनि लाइफ। अ एसे रेस्ट नांगौ माइन्डखौ फ्रेस खालामनांगौ मोजाङै मोजां मोजां माने गावखौ रिस्टार्ट खालामनो थाखाय नांगौ आरो दावबायनायखौथ' नोंथाङा अबे अबे जायगायाव दावबायफेरखो
आंथ ओरैनो नर्थ इस्टआवनो बांसिन दावबायनो मोजां मोनखायो नालाय आं नर्थ इस्टनि गोबां जायगाफोरावनो थांजोब्बाय
औ
सोनाब सोनाब फारसेबो थांनायनि एसे गोसो दं खिन्थु माखायसे मानसिफोरनि थाखाय आं सोनाब साइदआव एसे बाखांनायबो मोनो आरो औ ओ आङो बे जोंनि सानजा साहा जिथु नर्थ इस्ट एरिया। बेवहाय गोबां जायगायाव थांबाय जेरै अरुनाचल मेघालय नागालेण्ड मिज'राम बेनिफ्राय आसामनिनो कार्बि आंलं हजोंहाय त्रिपुरा बेफोर जायगाफोराव आं एसे बेरायबाय आरो
ओ ओ ओ
नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगाफ्राव बेरायखो ओमफ्राय बबे बबे जायगायाव थांनानै बांसिन मोजां मोनखो एसे फोरमायना होलाय नोंथां
आङो माने बांद्राय जायगायाव माने फरायनायनि थाखाय माने दाबो आङो फरायगासिनोसो दङ नालाय माने फरायनायनि थाखाय बा बांसिन जायगायाव माने दावबायनो मोनाखै आरो माने बांसिनानो आङो लवार आसाम नङाबा आप त आङो आपार आसामाव दंफैयो
औ
त माने आं लवार आसामाव बेरायखांबाय भुटान हादराव औ ओमफ्राय। वेस्ट बेंगल बेयावल आङो माने माबानाय जादों माने आङो बांद्राय खालामनाय दावबायनाय जायाखै आरो मान। दा आंनाव माने बिराद सान्सेस दङ आरोखि फिउचाराव आङो ओरै अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव थांनो मोननाय माने लोगोफ्रा जोंना दा बिराद जाबाय आरो बे फोरबायदि जायगायाव थांनो थाखाय थ' माने आङो नेगासिनो दङ बे बेफोरबायदि जायगायाव दावगानाय साइन्स मोननायखौ
औ
थ' मानिे बांसिनानो आङो फरायनायनि थाखाय थांनो हायाखै दस्रा जायगायाव ओम आङो भुटानाव भुटान हादराव थांनानै माने बिराद मोजां मोनदों आरो माने बिराद साफा आरो सान्थि जायगा माने बिसनि नोङो नोंथाङा लामा गोमाबाबो नङाबा आनन्दनायबाबो माने मानसिफोरनो सोंनो हागोन मान बेहायनि मानसिफ माने बिराद नरम आरो जोंनि भाषाखौबो रोङो बि बिसोरो एसे एसे जेबो उसुबिद नङा नोंथाङा मालाबा गोमाबायबा बेफोरबायदि हाथायाव थांनानै थ' बेनिखायनो आरो बेल' आङो माने बां थांनाय जायगा दावबाइनाय जायाखै
दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायनिफ्राय जोङो गोबां माने जोंनि बे ओ खर' मेलेमनि रेस्ट होनायल' नङा बे गोबां जोङो बाथ्राफोरबो सोलोंनानै फैनो हायो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय।
औ नंगौ नंगौ
मानोना जों जेब्ला बेरायनो थाङो माने गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन मोनसे गोजान जायगायावसो थांनाय जायाखायो नालाय।
औ औ औ
जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोर गाससिबो गुबुन गुबुन जायो नालाय। जों माने मोनसे गोदान जिनिस सोलोंनानै फैनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
ओ बेनिफ्राय नोंथाङा जोंनि नर्थ इस्टनि आसामखौ गारनानै नर्थ इस्टनि नोंथाङा जायखिजाया स्टेटआवनो थाङोब्लाथाय हादोरसाफोराव थाङोब्लाथाय नोंथाङा बे मिथिंगायारि अननाय बेखौ बांसिनै नुनो मोनगोन आरो बिदि माने जोंनि नर्थ इस्टनि जायगाफ्रा बांसिनानो हाजो जायगा नालाय बेनि सुबुंफ्रा माने जायगाफोरखौ ओ लेथ्रा बा गाज्रि खालामनायनि थाखाय ओ जोबोर माना खालामो आरो
औ ओ औ
माने गावसोरनो जोबोर साब सिखोन थायोना। बेनिफ्राय बिसोरो जि जिथु जानाय लोंनाय बिदि हाजो जायगाफोरनिया बिसनि जानाय लोंनायफ्रा बांसिनावनो राज रासायनारि हासारफोर बाहायनाय जाया बिसिनि जानाय लोंनायफोरा जोबोर मोजां जायो।
बांसिनानो बिसिनि जानाय लोंनायफ्रा हाजो नङाबा जंगलनिफ्रायसो फैनाय जायो नालाय
औ औ ओमफ्राय आंनि निजिनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि नर्थ इस्टआव सबनि स्रायबो साब सिखनखौ नोंथाङा जुदि मिथिनो लुुबैयोब्ला बे जाहैबाय मिज'रामाव जेराव नोंथाङा खायसे से भिडिअफोराव नुदोंबो जानो हागौ थांफेराखैब्लाबो जे बेयावहाय माने मोनसे रुल दङ आरोना बे जाहैबाय मा जुदि नोंथाङा लामाजों दावबायबाय दंब्ला दा गारि मथरजों दावबायबाय दंब्ला नोंथाङा खालि गावनि लामाजोंल' गारिखौ सालायनो हागोन आरो गुबुन फारसे साइडजों नोंथाङा बारस'नानै थांनो हाया बे गुबुन फारसे साइदआव जुदि गंसेबो गारि फैयाखैब्लाबो बा बे लामाया खालिब्लाबो नोंथाङा बे लामाजों बारस'नानै आं थांग्रोनि बेफोरबायदिखौ नुनो मोना आरो। बेनि मानसिफोरा माने जोबोर मोजां नाथाय एसे रां रुफानि बेलायाव ओजोंनि खायसे दामफोरा एसे जोंनिख्रुइ सायाव जायो आरोना गोबांसिन जायो मानोना बिसिनाया गोजौ जायगा खायसे जिनिसफोरा गाहायनिफ्रायबो लांनो गोनां जायो बिनि थाखाय मुवा बेसादफोरनि जिनिसफोरनि दामफोरा एसे गोबांसिन जायो आरो
औ औ
बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा जोंनि खाथियावनो मोनसे मोजां जायगा नायनो लुबैदोंब्ला जेराव नोंथाङा एसे ओ लेक जायखौ होनना बुङोना हाखर जेराव जोबोर गोजों दै थायो बा बे दैया आरोबाव बरफजोंबो साग्लोबनाय जायखौ जोङो ओ सानोब्लाथाय खालि जोंनिफ्राय मा सानो जोङो कास्मिर बा जों मानालि बेफोरखौसो सिमां नुहरखायो आरोना। खिन्थु बेफोरबायदि एखे जायगाया जोंनि नर्थ इस्ट आआव खाथियावनो दङ नोंथाङा बेफोरबायदि जायगाखौ अरुणाचलफोराव थांबानो सेम एखे एखे एक्सपिरियेन्सखौनो लाबोनो हागोन औ ओं बेनिफ्राय नोंथाङा नागालेण्ड थाङोब्लाथाय ओ जोंनि नर्थ स नि मादावनो सब जिनिस बिनिख्रुइबो बांसिन कालसारेल प्रग्राम सबनिफ्राय्रबो बांसिन समायना रमायना होननानैबो बुंजागोन नोंथाङा आ बे कालचारेल आ प्रग्रामफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो बे जाहैबाय नागालेण्ड जेराव ओ जिब जुनारफोरनिबो फुजा होयो बिसोरनि जानाय लोंनायाबो एसे आलादा ओ बु बिसोरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरनि बेदरबो जायो नाथाय बिसोरो जेसेबांनो जायो एसेबांनो ओ मोदाइफोरखौबो फुजियो ओ ओ गबानफोरखौबो फुजियो जोबोर माने दिफारेन्ट स्टाइलाव आरो ना गावबा गाव एसे माबा थायोना नेमखान्थिफोर थायो बेफोरबायदि आरो
औ
मानो नों नोंथाङा जुदि आगोलनि माने गोदोनि मानसिफोरा माबायदि थायोमोन बैखौ जुदि नों नोंथाङा मोनथिनो लुुबैदोंब्ला दाबो खमबाबो ब्रैजि पारसेन्टसो ब्रैजि जौखोन्दोसो नोंथाङा नागालेण्डआव मोनथिबोनो हागोन आरो
औ औ
माने माबायदि सिखार खालामनानै जायोमोन मानसिफोरखौ ओ माबायदि ओ मैहुर खालामोमोन बेफोरनि बागै नोंथाङा नागालेण्डआव मोनथिबोनो हागोन।
ओं
ओरैनो नोंथाङा माबायदि जायगाखौ बांसिन फसायो बेरायनो थाखाय ओ लैथो फार बा नोगोर ना बिदि हाजो जायगा?
बांसिनाथ' आङो नोगोर बेफोरबायदियावनो फसायो माने हाजो जायगाखौबो फसायो आङो बाट माने आङो ओ बांसिन सोहोराव थानाय जादों नालायथ' आङो सेहोर बायदिखौनो बांसिन सिमपोल मोनो माने फोरबायदि जायगायाव थानोबो एसे ख खस्थ' नङा होमबा?
औ बेबो मोनसे
थ'आंनि माने फारसे बेखौ नायनानै आङो सोहोर बायदि जायगाखौनो बांसिन माबा मोनो। माने ओ माने आङो उम पारसेनेलि आंबेबायदि सानो बेफोरबायदि जायगायाव आङो माने ओ आं बेराद खस्थ' मोनगोन आरो थाहैबा उम नङा होमबा बेफोरबायदि जायगायाव थानोबो मानि खस्थ' जायो आरो औ बेनिखायनो ओ बिराद मोजां मोनबाय रायलायनानै नों नोंथांजों समाबो जाबाय औ